अ नोंथां मा खालामनानै दं नोंथां
नोंथां नै आं दा ओरैनो जिरनानै दं आरोना नोंथां
औ आस्सा नोंथां जानाय लोंनायफ्रा जाबाय नामा नोंथांना
जाना लोंनायालाय दहायनो जादोंमोनलै नोंथां जानाया
अ आचसा खबर पाथिफ्रालाय माब्रै नोंथांना
गुवारफोराथ मोजांङानो नोंथां दानि दायो हायो
औ बोथोरफ्रा माबोरै सोलिगासिनो नोंथांमोननिजों आरो गायनाय फुनायफ्रालाय माबोरै सोलिगासिनो
बोथोराथ बिदिनो मोजां दं आरो जोंङो बिदिनो गायनाय फुनायफोराबो दायो सोलिगासिनो दं आरोना नोंथां
औ औ औ दा नोंथांङा फ्रि दं नामा नोंथां
औ फ्रियालाय दंमोन आं
आदसा नोंथांङा फैब्ला माने आं नोंथांनिसिम मोनसेटपिकस लानानैफैदोंमोन आरोदा नोंथां नोंथांजों सावरायनो
औ सावरायनो हागोन नोंथां
टपिकआनो जादों माने जोंनि बे आसामनि बागै एसे नोंथांङा फोरमायना होनो हागोन नामा
औ हागोन नोंथां
औ अब्ला नोंथांङा एसे फोरमायना होदो
जोंहाथ बिदिनो आसामावहाय जोंहा बिदिनो गोबां आबादफोर गायनाय जायो आरो बिदिनो जोंहा बिदिनो गोबां ओ गोदोनि बायखेन्दा नेरसोनफोरबो दं आरोना नोंथां
औ औ
औ जोंहा बिदिनो आसामाव नायनो थाङोब्ला जोंहा फ्राय जोंङो बांसिन नुनो मोनो ओ जोंङो बांसिन नुनो मोनो होनोब्ला ओ साहा आबाद खोनाबाय नोथां
औ औ
औ जोंङो बिदिनो गोबां आबादफोरखौ जोंङो नुनो मोनो जोङो बिदिनो नायनो थाङो ब्ला जोंहा बिदिनो गोबां बायखोन्दा नेसोनफोरखौ जोंङो आसा सामामाव नुनो मोनो आरोना नोंथां
औ
औ आरो जोंङो बिदिनो गोबां ओ आसामावनो जोंहा बिदिनो गोबां गिदिर गिदिर बायखोनदा नेसोनफोर जेरै आ खुन लकथा फख्रि बेफोरखौबो जोंङो गोदोनि दिनावहाय खोनानो मोनबोनाय मोनसे बाथ्रा फोर आरोना नोंथां आरो जोंहा बिदिनो एसे आ जे काजिरंङा साइडजों जोंङो थांबावोब्ला बिदिनो गोबां ओ बे काजिरंङाहायो बिदिनो आसाम सिङावनो दं बेफोरोहाय मोनसे गोबां ओ गुबुन गुबुन हादोरफोरजों गोसारलायनानै दं आरोना नोंथां आरो जों नायनोना ओ जोङो नायनो थांबावोब्ला बिदिनो बायखोनदा नेरसोनफोर होनोब्ला शिबसागोर जोंनि आसाम सिङावनो दङ नोंथां जाय बेफोरजोंहाय जोङो बिदिनो गोबां ओ फायखोन्दा नेेरसोनफोरखौ जोंङो नुनो मोनो नंगौना नङा नोंथां औ आरो बैफोर बायखोन्दा नेसनफ्राव बिदिनो दाब दाब जायगा फोरनि सुबुंफोरा ओ मा होनो बेरायनो फैयो जायनि थाखाय जोंनि आसामा गोबां मोनसे मुंदांखा मोनसे ओ
ओ बेफोरखौहाय नायनो फैयो आरो गोजान गोजाननि सुबुंफोरा आसामाव नोंथाङा आंनि रायलायनायखौ क्लियार खोनाहैदों नामा नोंथां
औ नोंथां खोनागासिनो आं क्लियारै
औ बिदिब्ला ओ जोङो बिदिनो आसामावहाय बिदिनो गोबां आबादखौथ आं दहायनो बुंलांखाबाय जोंङो आसामावहायफ्रा बांसिन जोङो साहा आबादखौ मावनायखौ जोंङो नुनो मोनो नंगौना नंङा नोंथां औ नोंथांङाबोथ ओमफ्राय जोंङो बिदिनो आसामाव बोथ बिदिनो गोबां मुंदांखा मुंदांखा मा होनो ओ बाय खोन्दा नेसनेलफोरखौबो नुनो मोनखायो नंगौना नंङा नोंथां आरो बिदिनो जोंङो होननो थाङोब्ला आसामाव जोंना बिनो थाखाय गोबां गिदिर गिदिर कारखानाफोरखौबो जोङो नुनो मोनो जेरै होननो थाङोब्ला साहा खारानाफोर बिदिखौ जोङो गोबां ओ खम नुनो मोननाय जायो आरोना नोंथां आसा आसामाव आरो जोंहा बिदिनो आसाम हादोरा मोनसे मुंदांखा हादोर मानो होनोब्ला आसामावनो जों बिदिनो फ्राय गोबां ओ थासारिफोरखौबो जोङो मोजां मोजां नुनो मोनो आरो जोंङो आसामावनो बिदिनो गोबां आ जे ओ हाजो हालाफोर बेफोरखौबो जोङो नुनो मोनो आरो जोंहा बिदिनो आसामावनो
आरो जोंहा बिदिनो गोबां ओ गिदिर गिदिर दैफोर जे साफा साफा दैफोर जायफोरावहाय गोबां ना फोर थानायखौ जोङो नुनो मोनो नंगौना नङा नोंथां आरो जोंहा बिदिनो आ सख आसामावहाय बिदिनो गोबां जिब जुनारफोरखौ जोङो नुनो मोनो जेरै काजिरङायावनो होनो जोङो काजिरङायावहाय जोङो बिदिनो गोबां जिब जुनारफोरखौ नुनो मोनो बा जोङो बिदिनो गोबां ओ समना समायना जिब जुनारफोरखौ जोङो बिदिनो हाग्रा बंग्रा जिब जुनारखौ जोङो नुनो मोनो होनोब्ला जोङो काजिरङायावनो नुनो मोनो नंगौना नङा नोंथां
औ औ औ
बेनिखायनो बैफोर जायगाफोराव बिदिनो दाब दाब जायगानि सुबुंफोरा फैनानैहाय बिदिनो ओ बेरायफैयो बा नायफैयो आरोना नोंथां
औ
औ बेनिखायनो जोंनि ओ आसामा मोनसे मुंदांखा आरोना नोंथां
औ औ
औ जोंहा बिदिनो आसामाव होनोब्लाथ' जोंना आसामाव बिदिनो गोबां ओ मिथिंगानिफ्राय लानानै बा बिदिनो आ माइ आबादफोरनिफ्राय लानानै बा बिदिनो ओ दंफां लाइफांनिफ्राय लानानै जोंहा बिदिनो गोबां ओ थासारिफोरखौहाय गोबां मोजांखौनो जोङो नुनो मोनो नंगौना नङा नोंथां आरो जोंहा बिदिनो आसामावहाय जोंहा बिदिनो बारहावाफोराबो जोबोद मोजां आरोना नोंथां मानो होनोब्ला जोंहा बिदिनो आसामावहायो गोबां ओ बिदिनो ओ जे दाब दाब जायगानिफ्राय थाफैनाय जे सुबुंफोरा बेफोरहाय गोबां जोंनि आसामखौहाय मुंदांखा खालामलांदों आरोना नोंथां
औ औ औ
बेफोरखौ जोङो नुनो मोनो आरोना माबायावहाय शिबसागरावहाय आरो शिबसागरावहाय बिदिनो राजाफोरनि जे गोदोनि राजाफोरनि बायखोन्दा नेेरसोनफोर जे न'फोर जे ओ नावफोरनि नाव महरै जे न' बेखौबो जोङो नुनो मोननाय जायो आरोना नोंथां काजिरङायावनो
औ औ औ
औ आरो जोङो खाजि बिदिनो जोङो शिबसागराव थांबोब्ला बिदिनो गोबां ओ बायखोनदा नेरसोनफोरखौबो जों नुनो मोनगोन आरो जोङो थासारिफोरखौबो गोबां ओ नुनो मोनगोन आरो। आरो जोङो बिदिनो गोबां गोदोनि जे
बेफो बेफोरखौ जोङो सिब साग'राव जोङो नुनो मोनगोन आरोना नोंथां। आरो जोंहा आसामनि जे मुंदांखा जि जुनार होनोब्ला ओ गं थसे गोनां गान्दा जोङो मुंदांखा होननानै मोनथिनाय जायो आरोना आसामनि। औ आरो जोंहा बिदिनो गोबां ओ दंबावो नोंथां। दा नोंथाङाबो दा ससे फोरमायनो हागोन नामा नोंथां?
औ हागोन नोंथां।
नोंथाङा फोरमायदो।
औ औ औ ओ मा होनदों जोंनि आसाम आसामनि सिङावथ' बेबायदिनो गोबां मा होनदों समायना रमायना बेफोरबायदिनो गाव गावबागावनि मा होनदों ओ मोनसे ड्रेस थायो आरो मा होनदों ओ गोबां बेफोरबादिनो गाव गावबा गावनि मा होन्दों धोरोमफोरजों नुनो मोनो आरो मा होनदों बेफोरबायदिनो ओ जोङो आसामनि सिङावनो थानाय मोनसे काजिरङा काजिरङा जे ओ आसामनि सिङावनो थानाय मोनसे गिदिर फार्क आरो ना नोंथां। जों बेखौबो जोङो नुनो मोनो आरो मा होनदों नोंथाङा बुंलांनाय बारदिनो जोंनियाव मा होनदों। काजिरङानि सिङावनो थानाय बा आसामनि सिङाव मोनसे मा होनदों जिब मा होनदों बियो ओ थसेयारि गान गंनि गान्दा जे बेयो बेनि थाखाय जोबोद मुंदांखा आरोना जोंनि आसामाबो। आरो मा होनबावदों जोंनि बे आसामनि सिङाव थानाय गोबां बेफोरबायदिनो ओ समायना रमायना ओ ट्रेडिसनेल गोनां गावबा गावनि ड्रेस गोनां मा होनदों मोनसे जाथिफोर दं आरोना नोंथां गोबां ओ रोखोमनि आरो मा होनबावदों बेफोरबायदिनो जोंनि आसामनि सिङाव ओ जोंनि आसामा मानि थाखाय मुंदांखा होनोब्ला मा होनदों ओ जे साहा बागान जे बेफोरनि थाखायबो जोङो गोबां ओ मुंदांखा आरोना जोंनि आसामा आरो बुहुमावनो मा होनदों जोंनि आसामनिफ्राय ओ गोबां बिबाङावहाय मा होनदों जोंनि ओ साफात ओ बेफोरो ओ इम्फर्ट जायोआरोना गोबांथार ओ हादोरावनो। जोंनि आसामनिफ्राय जोंनि आसामा बेफोरनि थाखायबो गोबां मुंदांखा। आरो मा होनदों? बेफोरबायदिनो नोंथाङा बुंंलांनाय बायदिनो ओ गोबां ओ गोदोनि राजाफोर आरो बेफोरबायदिनो गोबां ओ मुंदांखा मुंदांखा बेफोरबायदिनो बायखोन्दा नेरसोनफोर दं आरोना जोंनि आसामावहाय। आरो बेफोरबायदिनो जों जिब जु जिबखौ होनबावो जिब-जुनारफोरखौ जों होनोब्लाथ' जोंनियावहाय गोबां बेफो बेफोरबादिनो मुंदांखा मुंदांखा जिबफोर दं। बुंनो थांबावोब्ला मा होनदों बेंगल टाइगार जे बेखौबो जों जोंनि आसामनि सिङावनो जोङो मोननाय जायो आरोना नोंथां।
औ नोंथां।
औ आरो बेफोरबायदिनो जोंनि आसामनि सिङावहाय मा होनदों गोबांथार बेफोरबादिनो गोजौ गाहाय हाजो हायेनफोरा मा होनदों हाजो-हालाफोर दं। बेफोरनि थाखायबो जोंनि हाजोआ गोबां मुंदांखा आरोना नोंथां आरो बेफोरबाय बेफोरबायदियाव ओ मा होनदों जोंनि आसामा मोनसे बेफोरबायदिनो गोथां गाबनि मा होनदों दंफां-लाइफांजों बुंफबनाय आरो बेफोरबायदिनो गोबां ओ गिदिर गिदिर फार्कफोरबो दं जों बैफोरनि दारैबो जोंनि आसामा मा होनदों गोबां मुंदांखा आरोना बैफोरनि दारैबो जोंनि आसामावहाय गोबां ओ हादोरनिफ्राय बेफोरबायदिनो टुरिस्टफोर बेरायनो फैयो गोबां बिदिनो नायबिजिरसंफैनो फैयो बेफोरबायदिनि ओ जुगैबो मा होनदों जोंनि आसामा गोबां मुंदांखा आरोना नोंथां आरोबाव आरोबाव मा होनदों जोंनि आसामा मानि थाखाय मुंदांखा होनोब्ला ओ सबसे ओ जोंनियावनो जोंनि आसामावनो मा होनदों ओ बांसिन बिबाङावबो मा होनदों बुहुमावनो बा गासिबो हादोरावनो मा होन्दों जोंनि आसामनिफ्रायनो साहा बिलाइ बा बेफोरबायदिया गोबां इम्पर्ट जायो आरो मा होन्दों जोंनियाव बेफोरबायदिनो गोबां गिदिर गिदिर फेक्ट'रिसफोरबो दं साहा बागाननि जों बैफोरनि थाखायबो गोबां मुंदांखा आरोना नोंथां ओ आरो मा होनदों जोंनि आसामनि सिङावनो थानाय जे फिथाइ जे मा होनदों लेसु फि थाय बेयो मा होनदों बावैसो थांनाय ओ दिनफ्रावहाय जोंनि बे ओ आसामनि सिङावनो थानाय तेजपुर जिल्लानि मा होनदों सिङावहाय जोंनि बे लेसि फिथाइखौ मा होनदों जि आइ टेग मोननाय जादों आरोना नोंथां बे लेसि फिथाया जोंनि आसामनि बयनिख्रुइबो दामिसिन फिथाइ जानानै फैदों बेनि थाखायबो जोंनि आसामा मा होनदों मिथिजानाय मोनसे आसाम आरोना नोंथां औ औ दा नोंथां जोंना टाइमाबोथ' जाना फैबाय नोंथां दा नोंथांजों आं बे समखिनि बे बेसेखिनि समखौ नोंथांजों सावरायज्लायनो मोननानै आं जोबोद गोजोननाय मोनदों आरोना नोंथां औ अब्ला आं दोनथ'नाय जासिगोन आरोना नोंथां
औ दे नोंथां
औ